हेल' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
मा खामदों नोंथाङा?
ओ आं ओरैनो दोङो
अ
ओंखाम जायाखै एस सा लों
अ ओ आंबो दाससो जाखांदो।
औ
ओ
दायो होनबा जोंङो मेन टपिकयाव थांखानोसै खोम न'?
अ थांजायो ओ ओ
ओमफ्राय जों माने संनाय खावनायनि बागै नङा होनबा?
सावराय जागोन दे एसे।
औ दा नोंथाङानो एसे बुंजोबो नामा संनाय बानायनि बागै ओंख्रि ओंखाम मारै सङो ओंख्रिफोरखौहाय?
अ अ ओं आङो गिबियावनो बुंग्रोनोसै अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो ओ गिबियावनो अन ला ओंख्रिखो संखो अनला ओंख्रि संनोबा जोङो अनखौथ' नांखागोन नालाय। ओ खौ जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय दसे सोमनानै लाग्रोनानै बेखौ सुखांबाय दसे सुखांनानै दै सर' होनानै जों बेखौ ग्रेन्डाराव बा मिकसा मिकसारावबा बा उलार बा दिंखि बे बेफोरबायदियाव देनानै गुन्दै खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय गुन्दै खालामना ला नानै जोङो बा नाजों बा बेदरजों संनो थाखाय जोङो ना बेदरखौथ' एव खालामना लाखानांगोन नों जि जि होगोन बेखौ हमनानै ला बेजों बेदरजों संगोन बा बेखौ एवहामनानै लाग्रोबाय जोङो बेदरखौ गिबियावनो एवनानै लानानै आरो बिखौ दै होबाय दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोबाय गोदौहोनानै आरो जों देनानै लानाय अन गुन्दैखौ बे गोदौनायाव होना होबाय आरो फ्रि फ्रिनो होलाय एरलाय होलाय एर लाय खालामबाय आरो बिनिफाय माने बेखो एरालासिनो दोनबाबो खामथाबो नालाय सिङाव नाङो नालाय बेखौ बिदिनो होबाय एरै होब बाय ओरो होबाय बेनिफाय आरो खारैखौ नांगौ जखानि होना होबाय जोंनो अनला ओंख्रि संनो थ' खारै नांखागौ नालाय
औ
खायनो नांगौ जखानि खारैखौ होना होबाय बिनिफाय बिदिनो गोदौ होबाय खोबनानै गोदौहोनानै आरो
दिनो जाबाथाय माने जि होयो गंगार दुन्दिया होयो दुन्दिया होयो बेखौ होनानै साखिनानै खांबाय आरो बेफोरबायदि सङो जोंनि थिंजाय ओमफाय नोंदिया नोंथांमोननिजों बोरै सङो फोरमायनो हागोन ना इ से
औ हागोन जोंथिंबो बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो गिबियालथ' माइरं माइरंखौ सुनानै सोमनानै लागोन ना नङा होनबा माथा माइरंफोरखौ लाय ना माइसालि माइरंखौ माइरंजों जाबा बांसिन गोथाव जायो होननानै माने जों मोनथियो नङा उम जोंनाबो बिदिनो सोमना लाबाय सोमना लानानै जेरै बुंदो बिदि उवाल खौ जेरै मनानै हाय एवफ्र बिदिनो माने एसे संग्रोनानै लायो आरो जेनेबा मा होनो दैजों एसे माने इनि जेन माबा एनजरनि रसा ओंखारनाय बायदि एसे मोजाङै संगोरनानै लाबाय
औ औ औ
संगानै बिदिनो दै ग्लब ग्लब जेब्ला गोदौयो अब्ला अन खौ होनानै बिदिनो गोदौहोनानै जोबबाथाय माने नाखौ ना बा बेखौ माने बेयाव गारसननानै होनाय
बेनिफ्राय आरो नोंथांमोननिथिंजाय खारै ओंख्रि होनो जि मैगं खांनानै संनाय
अ बेखौलाय माबोरैथि सङो नोंथांमोननिजा?
खारै माने बे संनानै होयो जेनेबा लाइ लाफा जेनेबा फार्टावथ' जोङो माने खारै संनो थाखाय लाइ, लाफा बिदिनो माने गोबां माने सार लगाय मोनदों आरो मैखौ नङा होनबा बिदिनो खारैखौ सरना लाबाय मैगंफोरखौ बिदिनो बानाय बाहायनांलाय बुथुमनानै लाबाय बुथुमनानै लानानै दिनो मान फार्स्टाव फिसा फिसा माने हाफ्लेयो आरो जोंखिजों ओमफ्राय हा देनानै ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा खारायावहाय माने खारैजों आरो बे मैगंजों माने रुदबनाय बायदि माने माबा होयो खोब होनो औ हानानै खोबना दोननानै ओमफाय माने बियो खारैजों माने जे माने रेबलाङोना ओमफ्राय रेबलां माबाया मेगंआ एसे जागोन ना अब्ला एरग्लिनानै माने सिन आरो
औ औ औ
ना नाजोंबो जायो नङा होमबा नाजोंबो बेदरजोंबो जायो नालाय। ना गोथांफोरखौ लाबोनानै एवफ्रावमनानै माने इयाव गारसनना होयो आरो।
अ औ
थिंजाय माबायदि सङो एसे खोनथादो।
जोंनिथिंजायबो बिदिनो सेमानो आरो प्रसेसाथ' बिदिनो समानानै सङो समानैनो सङो मैगंखौ गिबियावनो ला ग्रोबाय नांगौ जखानि मैगंखौ खानानै लाबो बाय बा ओ न'नि बारियावनो बा बाजारनिफ्राय लाबनाय बेफोरबायदि मैगंखौ लानानै बेफोर बिदिनो बासिबाय बासिनानै सुबाय सुनानै बेफोरबायदिनो हाबाय मिजि मिजि फिसा फिसा हाबाय आरो बेफोरबायदिनो हानानै आरो। आरो बिदिनो खारैयाव अखा सारायाव खारैजो बेबा बि मा हानानै लानाय मैगंजो ज'मा होफाबाय हो फानानै बिदिनो खोबनानै दोनबाय दसे खोबना दोनना आरो रेब बा आरो बेखौ दै होनानै होबाय आरो दै होना होना बाय बेयाय ना होगोन ना बेदर होगोन बिखौ एवफ्रामनानै होनानै खोबनानै गोदौ होबाय थाबाय गोदौ होबाय थानानै नांगौबायायदि जखानि जाबाथाय बेखौ साखिनानै खांबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंनाबो समानानो उम हम
दा नोंथांमोनथिजाय सबाइजों साम'जों खौ मादि सोयो बेखौ हागोन नामा
औ सबायजों साम'खौबो बेफोरबायदिनो गिबियावनो साम'खौ बाजारनिफ्राय बा दैमाफोरनिफ्राय खननानै लाबोना बेफोरबायदिनो लाब बाय लाबनानै आरो दसे सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोननानै हुस स्रोना लाबाय इस से बोस्रोना लानानै आरो बि खौ दसे सोमफिननानै माने बेयाव गोबां मैला थायोना सिङाव ओ बेखौ सोमफिननानै आरो सायबाय आरो बे साम'नि दाखोना सामुनि दाखोनखौ गिबियावनो गारनानै लाबाय आरो बिनि उनथिंजायनिखो हास'नानै लाबाय माने सोबबो सोबनायाव बे उनथिंजायनि खौ हास सआबा माने सोबनायाव खस्थ' जायोना ओंखारनो नागिरा बेनिखायनो बे उन थिंजायनिखौ हास'नानै लाबाय हासनानै लाना आरो बि बेफोरबायदिनो सबायखौ रुनानै लाग्रोबाय लु-लुनानै दोनखानानै सबायखौ ओमफ्राय साम'खौ बेफोरबायदिनो साय थांनानै हुबावबाय आरो खेबसे मोजां गु गोरोजों गु फुरजाजासे होबाय हुनानै आरो बा कारजिबा खारजिफोर बा खोरदैफोर बिदिनो खामब्रेंगाफोर होनानै हुयो आरो माने मैलाया ओंखारनायनि बेयाव थ' गोबां मैला थायो नालाय बे मैलाफोरा ओंखारनायनि गोखैजों हुयो आरो माने बेफोरबायदिनो ओमफ्राय हु हुखांनानै आरो बेखौबो एवफ्रामनानै लाबाय एवफ्रामना लानानै सबाइ रु सबायदि रुना दोनोमोन ना बेखौ होबाय आरो बेखौ होना होनानै बेफोरबायदिनो गोदौ होबाय ग्लब ग्लब गोदौहोयो आरो गोबाव गोदौ होनानै बे बेफोरबायदिनो जाबाय आरो नांगौ ज'खानि जाबाथाय साखिनानै खांबाय होनांगौ होनांगौ जिरादफोरखौ होबाय बिनिफ्राय खांबाय आरो नोंथांमोननिजोंबो बिदि बिदिनो नामा
जोंनाबो बिदिनो
उम उम
अ नोंथाङा मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो?
औ आङो ना आंथ' जोंनाबो सुबुं नालाय बांसिनानो सबायजों साम' आरो अनलाजों दाउ बेखौनो आं बांसिन मोजां मोनो आरो जानानै अनदलाजों दाउ दाथ' आरो औवा मेवाय सिजेनना अनलाजों औवा मेवाय दाउ होनानै जानो मोजां मोजां मोनो आरो आङो औ नोंथाङाथ' मोजां मोनो जानांगो? बर' सुबुं हिसाबै बेखौ औ अनलाजों दाउ होनबा औ औ
बि बर'नि माने मुंदांखा बायदि नङा
औ औ औ बेफोरखौ मोज औ ना ओमाथ' जोंनि बर'नि जि आइटिक मोनबावनाय ना
औ
बेखौथ' आरो जोबोर मोजां मोनो आरो जानो। बिनि सेना बिनि से सेनखौ ओ गुबुना मोनामनाय मोनोबा आं बिनि सेनखौ मोजांसो मोनसोयो मोदोमनाय औ औ औ गुबुना बुङोना मोनामसोदो बेफोरबायदि बुङोना नाथाय आंहा गोजाननिफ्रायनो बेफोर बेखौ सोरबा संबाथाय जा मोदोमनाय मोनो अ अ मिथिखायो माने बियो समखौ मानानै जाखुमानाय जानाय जिराद नङा नालाय अ संबानो माने ओं संबानो माने फुरा गामियानो मोदोम फुंखाजोबो आरो ओ मोजां नाङो
औ बिनि तेसानो आलादा न'
ओं बिनि तेस खौनो आलादाखा आरो बुंनो हाया रुजुनो हाया जोंबो जानानैबो मो मोजां मोनो आरो बिनि मोदोमनाय सेनबाबो सेनखौबो लानानै मोजां मोनो होनलाय मोनजायाबाबो सेनखौ मोदोमनाय मोनबानो मोजां मोनो।
रे ओंख्रिफोर गैया बाबो बाथोन बारायनानै दै सोमलाबायनानैबो जानोबो खहाबो
औ औ खौहाबो ओदि माबा रुदुबनाय जि होनो रुदुबनाय बेखौ बिदि फुङाव ओंखाम गुदुं गुदुंजो जादो ओंखामानो खबसे बारा हाबब्रैलायसिगोन आरो ना बेदर जेबो नांलायला औ
गासैबो नंगौ जानाय
औ माने बियो हारसिंनो माने माबा जाखायो आरो हारसिंनो माबा खालामखायो जेबो लोगो सोगो नांलाया बिजों बेखौ मोनबा
दाथ' आरो गरम बोथोर हराव ओंखाम गोजांफोरखो सोमनानै दोन नानै
औ औ अ ओम उ औ औ
होमबाथाय मोजां जागोन खहाबफनो ओंखाम गोजाबाबो माने गोथाव गोथाव जायो आरो
औ गोथाव जायो उम
ओं
बा नोंथां लाखिलायथ'नोसै नामा? उनाव सावरायलायसिगोन नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन बाय नोंथांनिफ्राय दे उनाव सावरायलायनोसै नोंथां लाखिथ'सै होनबा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां